हेलौ खोनादों ना?
औ खोनादों
अ मा खालामगासिनो दं
ओरैनौ दङ।
अ ओंखामफोर जाबाय?
औ जाखांबाय।
होमबा जोंहा ओ टपिकनि थांखानोसै ना? ओ ओरैनो खुवा मेथाइनि सायावनो रायलायनोसै सुबुं मेथाइ।
औ औ जागोन दे।
अ ओ होमबा आंनो बुंग्रोनोसै नामा।
औ दे बुंदो।
अ ओ खुगा मेथाइआ जाहैबाय सुबुं थुनलायनि मोनसे बाहागो।
औ।
जायखो माने गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फोरा माने खुगा-खुगा बाहायबोबाय थादोंमोन माने बेनो दा लिरनाय महर मोननानै जों ओ बिजाबफोराव जायगा मोनबाय आरो ओ जाय माने गोदो-गोदाय सुबुंफोरा माने सोदोमस्रि गायसननानै जेब्लानिफ्राय संसार जानो रोंजेनदोंमोन होमबानिफाय माने सुबुं थुनलाइफोर खौ बाहायबोदों आरो जेरै बाथ्रा भाव बाथ्रा फान बायदि खुगा मेथाइफोरखौ माने गावसोरनि फिलिंसफोरखौ एक्सप्रेसनफोरखौ माने फोरमायनो थाखाय गावसोरनि थासारि एबा हाबा खाफोरखौ माने ओ बेबायदि मेथाइनि गेजेरजोंनो गावसिनि रंजानाय-बाजानाय मोन्दांथि फोर खो माने फोरमायलायनो बेफोर खुगा मेथाइफोरखौ बाहायबोदोंमोन आरो ओ जेर बेबायदिनो ओं ओ बेबायदिनो खुगा मेथाइआ बे मावथाइफोरखौ लानानै माने गोदोनि सुबुंनि खामानि दामानि मावथाइफोरखौ लानानै एबा थासारि हाबा हु खाफोरखौ लानानैनो बेरखांनाय नालाय एबा बानायजानाय नालाय बेफोरजोंनो सोमोन्दो गोनां आरो थोंजोङै बेनिखायनो ओ खुगा मेथाइफोरखौ माने थिखालाव ओ जेब्ला लिरनाय महर मोनबाय आरो अब्ला लिरगिरिफोरा माने गोबां बिजिरगिरिफोरा बेफोरखौ बिजिर नानै माने थख' थख' बाहागो खालामनानै फोरमायनानै लिरलांदों आरो आं जेरै ओ खुगा मेथाइ होननानै बुङोब्ला जोङो बहुदता रोखोमनि मोनो जेरै जोहोलावफोरनि खुगा मेथाइ, गोसो थोलायनायनि खुगा मेथाइ ओ हाबा मावनायनि खुगा मेथ थाइ मैगं खानायाव खननाय खुगा मेथाइ, गथ' बुरखानाय खुगा मेथाइ। ओ बेबायदिनो ओ जोहोलावफोरनि खुगा मेथाइ। ओ आबाद मावनायाव खननाय खुगा मेथाइ बेबायदिनो गोबां दानाय लुनायाव खन्नाय खुगा मेथाय नाहा मैहायाव थांनाय माने गोबां रोखोमनि खुगा मेथाइ दोङो आरो ओ बेबायदिनो सुबुं फोरा गावसोरनि मावथाइजोंसो सोमोन्दो लाखिनाय नालाय माने खामानि दामानिजो सोमोन्दो लाखिनानै खुगा मेथाइफोरखौबो बाहागो रानदों आरो लि लिरगिरिफोरा ओ दा बेग माने गावसोरनि ओ साननाय हनायफोरखौ फोरमायोमोन नालाय गोदोनि सुबुंफोराथ' बेबादिनो गावसोरनि गोजोनलाय गायनायखौ बेफोरजोंनो फोरमायलायोमोन। लिरनानैथ' दोननो रोङामोन नालाय दासो बुथुम बुसि खालामनानै लिरनाय महर मोनबाय। दाम बेफोरनि गेजेरजोंनो माने आगोलो सुबुंफोरा माने माबायदि संसार जाबोदोंमोन माबायदि थासारि माबायदि मेन्टेलिटि जो माने संसाराव माने थांनानै थाबोदों माने गावसोरनि जिउखौ दैदेनबोदोंमोन बेखौ माने जों मिथिना मोनो आरो दा बेफोर मेथाइफोरखौ नायनानैनो औ माने जो गोदोनि समाव माबायदिमोन ब्राने दा फैयै फैयै माबायदि जाफैखो माने बेफोरखौ माने बे मेथाइफोरनि गेजेरजोंनो जों मिथियो आरो ओ आगोल आगोलनि दिनखौथ' जों नुवासै नालाय दा बेफोरखौ माने जों बेजों हमदांनो मोनो आरो दे बिसोरो बेबायदि बैबे बायदि थादोंमोन होननानै ओ दा बे मेथाइफोरनि गेजेरजोंनो माने जों बुजिना मोनो आरो बिसोर जि मा अबस सेयाव संसार जाबोदो माबोरै जिउ खुंबोदो नङा होमबा?
औ औ नंगौ।
ओ बेर मोनानोसै जेरै ओ मैगं खानो थांनायाव खननाय मेथाइयानो जा ओ मेथाइआ जेरै ओ आइजोफोरा गोदोनि बर'फोराथ' माने हाग्रा इदिनो हाजो हाला हाग्रा एबा दैमा सेर सेराव रायजो जायोमोन नालाय बर'फोरनि बे मोनसे हुदा खा आबाद गाहाय हारि नालाय बिसोरनो माने हाग्रानिफ्राय बेन्दों बेनला खन्थं गुसि मैगं सायगं ओ मेगं थाइगंफोरखो खनसायनानै माने जायोमोन आरो गोदोनि ओमफ्रायनो बे मोनसे हुदा बर'फोरनि औ बेबायदिनो मैगं थाइगं माने ज' ज' जानानै गामिनि आइजोफोरा माने लोगो लालाय लायनानै ना गुरनोबा मैगं खानो थाङोमोन आरो दा बेफोरावनो माने ओ आइजोफोरा माने गावसोरनि साननाय हनाय सिख्लाफोरा गावसोरनि साननाय हनाय गोस सोरनि सोरखौ फसायखोमादों रंजानाय बाजानायफोरखौ माने फोरमायलायोमोन आरो दुखु दाहाफोरखौ ओ बेबायदिनो गावसोरनि दुखु दाहाफोरखौ फोरमायलायोमोन आरो मेथायनि गेजेरजोंनो बे बोरै मेथाइफोराबो मेथाइफोरनि गेजेरजों मिथियो आरो जों माबायदि बिसोरो था थासारिया माबोरैमोन ओ दा आं मेथाइफोरखौ बावबाय नोंथां बेनि बेखायनो मेथाइखौ बुंनाय जायासै औ बेबायदिनो जेरै-दा बै ओ मा होनगोन बेखौ ओ दा दावहा थांनाय खुगा मेथाइफोरावबो
औ
दावहायाव थांबाथाय जेनेबा गोदोथ' जोहोलाव जोहोलावजोफोरा जोंनि बर'नि जोलावजो जोहोलावजोफोर रोङोना जेरै दैमालु सोमदोन बिसोरो माने उम बर' बर' हादोरखौ बर' बर'नि रायजोखौ माने रैखा खालामनो थाखाय माने दुथांफोरजों माने गंगारफोरजों दावहा नाङोमोन आरो दां नांफ्लेबाय थानाय जायोमोन आरो ओ बेयाव माने ओ बेयाव माने आइजोफोरा माने जोंनि सिख्लाफोरा हरसेनि गेजेरावनो माने आर'नाइ दानानै ओ माबाफोरनो जोहोलाव दावहायाव थांग्राफोरनो माने गानहोहरोमोन आरो बेयाव माने बुरसा होनो थाखाय मेथाइ रोजाबोमोन आरो जे ओ बेबायदिनो आरो दावहायाव थांनायाव गोख्रों बोलो मोनथों होननानै माने सापर्ट खालाम खालामनो थाखाय गाहोयोमोन आरो जेरै ओ
औ
बुंनो हायो नोङा होमबा बेबायदिनो जों गोबां खुगा मेथाइफोरखौ मोनो नो हायो आरो जाय जोंनि बर'फोरनि गोदोनि संसार जाबोनाय गोदोनि थासारि फोरजों माने सोन्दो दंमोन ओ बे फोरनि सोमोन्दै जों बुंनो हायो दे होमबा नोंथाङा एसे फोरमायना होदो नामा बे खुगा मेथाइनि सोमोन्दै औ
जोंहा खुगा मेथाइ होननानै बुंङोब्ला नोंथाङा जेरै माखासे बाथ्राफोर बुंलांबाय खुगा मेथाइ जोंनि ओ समाजाव बा बर' समाजाव माब्ला जोनोम जादोंमोन आरो मालानिफ्राय जादोंमोन बेखौथ' जोङो माने सन आरो माइ माने मायथाइफोरखौ एक्जेक्ट बुंनो हाया आरो दा बेनि खायनो जोङो खालि मिन्थियोल' आरो खुगा मेथाइआ जेब्लानिफ्राय सुबुं माहारिया गामि दानानै रायजो जानो रोंदोंमोन बे समनि फ्रायनो जागायदों बा बै समावनो जोनोम मोनदों होननानै मिथियो आरो
औ
दा खुगा मेथाइआ जाहैबाय जोंहा बिदिनो लिरनानै बा स्क्रिप्ट टेट बेफोर बायदि नङा आरोना बेखौ मा होनो जेराव माने मिथिं दायो माने जि जायगायाव गसंनानै दं हमनानै ला बे गसंनाय जायगायाव नों मा नुदों बेखौ नों नुनानै खननाय आरो जेनेबा नुब्रबनानै खननाय आरो गोसोआव थाबाय थाया बेखौ दानो बेयाव खनदोंब्लाथाय आरो बैयाव थांनानै बे गुबुन जाहैगोन बिदि टाइपनि माने दा बैफोर खुगा मेथाइफोरा जोंहा गोदोनि समावबो दंमोन आरो दाबो दङ होननानैथ' बुंनोनो हायो अब्लाबो दायो माने गोबां खम जाबाय आरो बैफोरो
उम उम
खुगा मेथाइफोरनि बेलायाव बुंनो थाङोबा दहाय नोंथाङा बुंबाय जोंहा खुगा मेथाइआ गोबां बाहागोफोर दं बाहागोफोर दङ नैजिनैता बाहागोफोर दं आरो खुगा मेथाइआ दा बैफोरनि गेजेराव गोब बाङानो जोंहा गोबां ओंथि फोरमायो जिहेथु बबे बबेबा दानाय लुनायाव खननाय बबेबा दावहायाव थांबा खननाय आरो बबेबा बिदिनो बिगुमै बिबोनां जंखायलायनाय बा बिहामजो बिजामादै जंखाय खायलायनाय बेफोर बायदिबो गोबां मेथाइ दं आरो दा जोङो
ओ बै बिगुमै बिबोनांनि मेथाइफोरखौ खोनायोब्लाबो खोनासंनो मोनो जेनेबा ओ परबत जरियाव दंफां दाननो थांबोला होनलायलायनाय मोनसे मेथाइ दं आरो
औ दङ
बेबोम औ बिखु बिगुमैखौ जंखायनानै खननाय होननानै जोङो हमनानै लायो आरो बे मेथाइखौ माने बेफोरनि गेजेरजों गोबां गोथौ गोथौ ओंथि फोरमायनाय फोरमायनाय जायो माने दा ओ बिगुमैया बै समाव ओ बिदिनो बायदिसिना खामानि मावनायाव गुबुन खामानि मावो ओमफ्राय दंफांबो दाननो थाङो बे समाव दंफां दाननो थांनायाव जेनेबा ओ साल माखु बेफोरखौ माने साल दं फांनिफ्रायसो जायो होननानै जोंहा मिथियोमोन दा बैफोरखौ लाबो फा माने जंखायनानै लाबोफा होनलायलायनाय बाथ्राफोरा माने जोंनि गेजेराव गोबां मा होनगोन बेखौ गोग्गानाय बा रंजाहोनाय लाबोयो आरो दा बैफोर माखासे खुगा मेथाइ फ्रा जोंनि गेजेराव माने गैलाखौनो बुंजायो आरो गोमालांजोब्बाय दा बैनि थाखाय ओ जोंनि न'खर बा जोंनि समाजखौ माने सोर फेदेर फेहेरना लाखिगोन बा सोर मा होनो फेहेरना लाखिगोन बेफोरबायदि बाथ्राखौ साननानै गो गोबांनो उनावहाय ओ गामि गामि बिफां लाइफां गायनाय बा ओ बायदिसिना बेफोरबायदि समावबो गोबां मेथाइ बायदिसिना खनला बायनाय बिदिखौ जोङो नुनो मोनोमोन आरो मैगं गायनो थांनाय बा मैगं खानो थांनाय बेफोरावबो जोङो गोबां ओ खुगा मेथाइफोरखौ खनो आरो
औ औ
दा जोंहाथ' बिहामजो आरो ओ बिहामजो नङा सरि मा होनो बिखुनजो आरो बिजामादै बिदि जंखायलायनायबो गोबां मेथाइ दङना आरो सेंग्रा सिख्ला मोजां मोनलायनायफ्रा गोसोनि खोथाखौ फोरमायलायनो थाखाय बैसागुआव खननाय खुगा मेथाइ बेफोरखौबो जोंहा गोबां नुनो मोनो आरो दा बिदिनो खुगा मेथाइखौ जोंहा दा आथिखालाव। नागिरनानै मोनला बा नागिरनानै मोनखौैनो होननानै बुंनांगोन जिहेथ थु जोंहा। लिरनानैबो दोनदिया बेफोरनि थाखाय गोबां गोमालांजोब्बाय होननानै आं सानो आरो। ओ जुदि लिरनानै दोननायमोनब्ला बा बिथांमोननि सुरखौ। बिथांमोना जेरै खनदों एरै बिदिनो मोननाय मोनब्ला। आथिखालाव गोबां मोजां जागौमोन आरो।
औ औ।
दु जोंना गोदोनि मेथाइफ्रा गोबां बेसेन गोसा गोसा ओ बिथांमोननि। ओ बुंनाय गासिबो बाथ्रा फ्रानो माने ओंथिगोनां बिदि टाइपनिमोन आरो दाथ' दानि गोदान मेथाइ बा। दा जि सोलिबाय थानाय बेफोरबायदिखौ खोनासङोब्ला। जेबो हमनोनो हाया बुजियानो माने माबायदि। खनदों मा मादों मा थांखि खनदों मानि माबायदि अ अबेनि मानिफ्राय जागायनानै बबेथिंजोबफैदों माने जेबो हमनो मोना आरो दानि मेथाइफोरा बांसिनानो माने अर्केस्ट्रा बायदिसिना बिदि बिदि लानानैसो खननाय जायो आरो दानि जोंनि हौवासाफोराथ' बिदि माने गोदान जेनेरेसनफ्रा मेथाइखौसो मोजां मोनो। माने रक रक टाइ टाइपनि संफोरखौसो मोजां मोनो आरो।
औ।
दा बिनिखायनो बै गोदोनि। खुगा मेथाइ बेफोरखौ रावबो खोनाबो संला आरो। दिहुनो थाखायबो मानसिफ्रा गोसो जाया बायदि होननानै बुंजायो आरो।
ओ।
नाथाय बुंनो थाङोब्ला जोंनि बै गोदोनि मेथाइफोरजों। दानि मेथाइफोरनि ओंथिफ्रा जेबो माने ह खाया आरो गोदोनिफ्रा। गोबां मिलौदो बेफोरबायदि जायोमोन मेथाइफ्रा आरो। जोंना जेनेबा दानि आरो गोदोनि रुजुनायाव जोङो। मेथाइफोरखौ बा खुगा मेथाइखौ आङो गोदोनिखौ साबसिन होननानै। बुंनो सानो आरो जिहेथु। गोदोनि औ खुगा मेथाइजों जोंहा हाखायानो। बेफोरनि बे बेफोराव बेरखांनाय ओंथिफ्रा माने। मोगथां मुलुगाव जा जाबाय थादों बेखौनो फोरमायनाय जायोमोन आरो
औ औ
ओखायनो जोंनि सुबुं माहारिया बै खुगा मेथाइफोरखौ। ओ अनसायनानै बा बोजबनानै लादोंब्लाबो। ओ माखासेया मा होनो बेखौ नाजानाय गैयैनि जाहोनाव। बेफोरो मोनफा मोनफा माने। लासै लासै गोमालांगासिनो दङ आरो उनाव। थाहैगोना थाहैया बेखौ जेबो। हमनो हाया होननानै आङो सानो आरो। दा बिदिनोसै ओ खुगा मेथाइआ जोंनि बर' समाजाव गोबां जायगा बा आवग्रिनानै दङ होननानै बुंजायो आरो जिहेथु लिरनाय महराव गैयाब्लाबो माखासे लिरगिरि फोर लिरगिरिफोर बा खनगिरिफोरा दोंफा दोंनैबाबो ओ दिहुनदों। आरो बेफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो खोनासंनानै खोब मोजां मोनो।
औ
दा नोंथाङा खुगा मेथाइफोरखौ खोनासंनानै माबायदि मोनो?
जोबोर मोजां मोनो गोदोनि थासारिफोर खौ माने जों हमदांना मोनो ना मिथिना मोनो आरो बिसोरनि दुखु दुखु खस्थ' माबोरै थांनानै थाबोदों दुखु खस्थ' गेजेरजों औ बेफोरखौ जों मिथिना मोनो आरो बेनिखायनो माने बिराद मोजां मो नो आरो गोदोनि मेथाइफोर खोनासंनानै
औ औ
उ बे जेरै जों मेथाइनि गेजेरजोंनो गोदो जि माबोरै दानानै-लुनानै गानोमोन बेफोरखौबो जों मिथिना मोनोना। उ ओ दा होमबा जोंहा समाबो जाबाय
औ औ औ जागोन दे आं दोनथ' जागोन दे बिदिब्ला